हेलौ
हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों
ओ दे गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।
ओ दा जों फंनैसो जोंनि बर' समाजनि बागै रायज्लायनोसै।
औ
ओ आं नोंनाव बे फंनैसो बाथ्राफोरखौ सोंनो नागिरदों आरो। जेनेबा जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' समाजा जोङो मा खालामबा जों मा खालामनानै जोङो एसे जौगाहोनायाव जों बिहोमा मोनबावगोन बिनि बागै एसे फंनैसो नोंथाङा बुंना होलाय।
औ जोंहा बर' हारिनि थाखाय नङा होमबा?
औ औ
जोंहा बर' हारिनि थाखाय गिबिसिनावनो जोंहा सोलोंथाइ नांग्रोगौ। सोलोंथाइ नांग्रोगोन जोंहा। गिबियावनो
औ
बिनिफ्राय सोलोंथाइखौ लानानै आरो जि थु जोंहा बर'फोरा बांसिनानो अनलायनो रोङा अनलाय लायनो रोंनांगोन आरो लो लोगोसे फो थायलायनायाबो गोमालांदों फोथायलायनायखौबो जों लानांगोन लोगोसे
औ
जोंहा बेफोर बेफोरनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम जादों जेराव अनलायलायनाय गैया फोथायलायनाय गैया हा आरो हेफाजाब होनलायनाय गैया बेनि थाखायनो जोंहा बर' हारिया दिनैसिमबो जौगानो थाङाखै बेखौ जौगाहोनोब्ला जोंहा गिबियावनो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन सोलोंथाइ ला नायनि लोगोसे सिगांनि सिगां नि समफोरबायदि जों लाबो फिन्नो हानांगोन सिगां जेराव आबै आबौमोना जेरै दंबोयोमोन फोथायलायनाय अनलायलायनाय गासैजोंबो गोरोबलायनाय
औ
बेफोरो जों लाबोफिननो हानांगोन आरो अब्लासो जोंहा बर' हारिया मोन फोथायलायनायनि गेजेरजों
औ
हाब फिनगोनखौ आं मिजिं थियो
औ औ थार बाथ्रा माने जोंनियाव आरो गावजों गाव हिंसा सानलायनाया बारा दं नालाय
फोरनि थाखायनो हिंसा हिंसि सोरबा जौगानायखौ नायनो हाया
औ
सोरबा एसे रां खामायनाय नुयोब्ला बेफोरखौ मेगन सानाय
आरो गोबां लोरबाङाव थायो जोङो मानोबा
ओं
गुबुननि एसे बुंनायाव सोरनिबा गुबुन हारिया एसेब्लाबोथ' माबा खालामगोन नङा होमबा
ओं ओं
थाङोब्ला माने लामायाव एसे दानथेना होयो बेनि थाखायनो
उम बेफोरनि थाखायनो दासिमबो जोंना हिंसा सानलायनाया दासिमबो दङ ओ धोरोमफोरनि थाखाय नांज्लायनाय मानाय
दा बेफोरनि थाखाय जोंनो ओंखायनो हारिमुनिबो गोनां थिथार जों हारिमु ओं हारिमुजोंसो जोंनि गाननाय जोमनाय आरो रायलायनाय बेफोरजोंबो जोङो माने जौगाहोनो हायो आरो हारिखौ मोनसे लिरबिदां मोनसे साव सावथुननि गेजेरजों जोङो गोबां बर' हारिनि जौगानायाव बिहोमा होयो आरो
औ
ओरैनो नोंथाङा जिउआव मा खालामनानै? थानो मोजां मोनो जेनेबा ओरैनो दा मा खालामनानै गावखौनो टाइम पास टाइम स्पेन बुंनो मोजां मोनो
आंथ' गिबियावनो उन्दैनिफ्रायनो आङो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा नङा होमबा
औ
बेखायनो आं बेस्ट हारिमुखौ मोजां मोनो आङो जेराव मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय बायदि बायदि भिडिय' फिल्मफोर बानायनायाव आं बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ
औ बेफोर बेफोरखौ खालामगोन थाखाय बेफोरनि खामानियाव आं बांसिन मोजां मोनो आङो
औ औ दा इनिफ्राय नोंथाङा बर'नि सोर देंखोगिरिखौ बांसिन मोजां मोनो सोरनि मेथाइखौ?
आङो बुंनो थाङोब्लाथ' उसारानि ब्रह्म मोजां मोनो आङो।
औ औ आरो
बेनि मेथाइखौ आं माने जोबोद मोजां मोनो आङो
ओं आरो हौवाफोरनि गेजेराव
हौवाफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्लाथ' आं बांसिन बेखौ मोजां मोनो बितु नार्जारिखौ मोजां मोनो आङो।
अ आतसा आतसा बिथांमोननि मेथाइखौ मोजां मोनो आरो जोंहा साउथ थुन दिहुनगिरि डाइरेक्ट क्टरनि गेजेराव सोर सावथुन दिहुनगिरिनि डाइरेक्टर स्ट'रि राइटारफोर स्क्रिप्ट राइटारफोरखौ मोजां मोनो सोरनि फिल्मखौ मोजां मोनो।
आङो सावथुन जिथु समाजजों गोरोबफ्लेनाय समाजखौ लानानै हारिनि थाखाय लानानै हारिनि जेंनाखौ लानानै जिथु फिल्म बानायो बिथांनिया जोबोद मोजां जायो। बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबसिन मोजांसिन मोनो जोंनि बर'नि गेजेराव दिहुनगिरि जिथु डाइरेक्टर जोंहा प्रबिन बर' जिथु मैथा बुङो। आं बिनिखौ साबसिन मोनो आरो।
औ औ औ उम मोनसे इमसन ट्रेजेडि र ल बिराद
बे-बेयो त्रेजिदि ला लानानै जोंनि बर' समाज नि गेजेरजों गोरोब ख्लैहैयो आरो बियो बेखायनो बिथां प्रबिन बर' मैथाखौ आं साबसिन मोनो।
औ औ माखासे लिरबिदाङाव बिराद रोसि थायोना बिनिया।
आरो खि थायो। बिनि डाइरेक्सनफोरा मोजां जायो लोगोसे बिनि स्ट'रि लिरबिदाङा थ' आरो गावजों लोगोआव थानाय नङा होमबा अब्लाबो जों बिनि मुङै बांसिन मिथियो आरो
औ औ औ जोबोद मोजां दा दिनैनि टेम्पारेसारा बोरै बोथोरा माबोरै जानानै बर्थमान
बोथोराथ' दिनै एसे दुंहाव थासारिया
औ औ
जोंनि आरो बड'लेण्डनिफ्राय एसे आलादा नालाय
औ औ
जागाया बेखायनो एसे दुंहाव थासारिया बांसिन
औ दा सान्दुं दुंदों ना
औ
दा नै जोंनिखैजाय एसे दोमैलो दङ थाजिमावनो दंथ'यो बरथमान बड'लेण्डआव
औ जोंनि बड'लेण्डआनो बेस्ट जोंनियाव थाजिम बांसिन अखाबो फैयो
औ दंफां लाइफां
ओरैनो जोंनाथ' बड'लेण्डआ मोजां खायानो
औ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय
नोंथाङा माब्लाबाफोर आबाद मावफेरबायमोन नामा नोंथां
अ आबादखौ ओरैजाय आबादखौ जोंना बिमा बिफा ओरैयानो मावखायो नालाय जों ओरैनो मालाबा मालाबा नायस'ना होयो आरो
औ औ नोंथाङा मोजां मोनोना मोना आबाद मावनो थाखाय
औ आबाद नङाबाथ' जोंनिया जानायानो खाना होनानाय बायदि जोंनि बड'लेण्ड जोंनि आसामनिफ्रायसो आबादफ्रा बेलेग साइडआव मोनहैयो नालाय जों नाया दमनेस कारेल आरो जोंनि आबादफ्रा आसामनि आबादफोरा
औ
बेथ' जोंना मेचिनजों बानायनाय नङा नालाय आखाइजोंनो गायो आखाइजोंनो फुयो आखाइजोंनो हायो बेनिखायनो जोंनिया बिराद नेचारेल आरो
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
आं दा बर्थमान ओरैनो दंथ'यो नै दानि बावैसो सिखार थांनानै दुगैख्रां लोबस्रां एसे दंथयो आं दा जिरायनानै।
औ औ ओ दा बर्थमान दिडिउथिया खैथासोआव दङ?
जोंनियाथ डिउटिया साराय दसथायावसो नालाय।
औ औ
जि बाजि थामजि मिनिटावसो जोंना।
औ आदसा आदसा होमबा एसे सम दंबावो।
एसे सम दंबावो। माने बे समाव एन्ट्रि जाहैनांगौ। जोंनिया
औ औ औ
औ
आंबो इसे जायगाफोर नायफैदों र बेरायग्लांफैदों इसे जोंनि दैमा सेराव।
औ
एसे बारहावा बिराद गोजोननाय हाजिम मोनदों आरो आदसा बिदिब्ला नोंथां रायज्लायनानै मोजां मोनबाय जोङो उन समाव रायज्लायबावनोसै मोजाङै।
औ औ औ
दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।